दोंना नोंथाङा ओ नोंथाङा मानोबा हर कल खालामनाय जादोंमोन नामा आंनियावहाय माबाफोर गोनांथि दंमोन?
औ औ। आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो
नंगौ नोंथां?
औ।
नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो गोसो जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आङो सावरायनो लानाय बा नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव माने सावरायनो सानदोंमोन आरो आङो जे बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय दासिम माबायदि गाननाय जोमनाय गानबोदों बा बिसोर माबायदि दिहुनन्नानै लाबोदों बिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों आरो
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा मोजां आयदा खौनो सायख'ना लादों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो गोबांथार नुनो मोनो नालाय बेखायनो दे नोंथाङा अब्लालाय बे गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो दे।
औ औ दे जागोन। दा जोङो गाननाय जोमनाय होनोब्ला नङा होमबा। जों बयबो सुबुंनो नङा होनबा। जोङो गाननाय जोमनायखौ नांखागौखा।
नोंगौ नोंथां।
जेनेबा जों ओ जोंनि ओ ओ देहानि थाखाय जों गोजांनायाव बा गोजांनायनि थाखाय जों ओ गोजांनायनि बेलायाव जोंनो गोजांनायनि ड्रेस नांगौ बा गानग्रा जोमग्रा नांगौ। बा जोंनो गोलोम बोथोरनि गानग्रा जोमग्रा नांगौ नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथाय जों माखौ बुंनांगोन? ओ‌ जेनेबा आइजोफोरनि थाखाय जों मा गानो जोङो दख'ना गानो नङा होमबा ओमफाय जोंना बे दख'नाया मोननै रोख खोमनि दङ होननानै बुंनांगोन जोङो।
नोंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोंहा लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना होनो नङा होमबा? दा अग्रंआ जाहैबाय गुसुं दख'ना बेयो। बेखौ मान ओ माने बेयावहाय माने जेरबानि थाख खाय बा जान्जि बेबायदियाव माने ओरैनो बेयो गुसुं दानायज जायो आरोना बेखौ लांगा दख'नाया माने मु हिसाबै लानानै दानाय जायो आरो ना? जेनेबा लांनायाव जों माबायदि नांगौ बा मुबेसे नांगौ होन बा मु मोनथामजों जोंना लांगा दख'नाया जायो आरो ना?
नोंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव माने बांसिननो गाहायै जों बुंनो थाङोब्ला दख'नाखौनो बुंनांगोन बा लांगा दख'नाखौनो बुंनांगोन जोङो बेनि अनगायैबो जोंनिया मा? ओ जों मा नांगौ सादोर नांगौ नङा होमबा? जोमग्रा दख'नाजों लोगोसे जोमो नङा होमबा? औ बेबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बे ओ लागा दख'नाब बा अग्रं बा जोमग्रा बेफोरखौ बर' आइजोफोराहाय दिहुननानै लाबोनो रोंदों आरो गानबोनो बा जोमबोनो रोंदों आरोना थिग बेबायदिनो दिनैनि हौवाफोरनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जोङो मा खालामो बाहाय हौवाफोरनो जोङो गामसा नांगौ आरो ना उम बे गामसाखौबो बर' आइजोफोरानो दिहुननानै लाद नङा होमबा बा दिहुननानै दिहुनबोनो रोंदों बा जोंहा दख'ना दानो थाखाय जोंनोथ' खुन्दुं नांगौ बे खुन्दुंखो ओ‌ बिथांमोनानो गोदोहाय गोदोनि समाव गावसोरनो एम्फौ फिस सिनानै माने दिहुननानै लाबोदों आरो ना? ओमफ्राय जोङो मा खालामदों दख'ना गामसा बा जिखुनु रोखोमनि जि बेखौनो मा दानानै लाबोनो रोंदों आरो। दा बिदिनो फैयै फैयै फैनानै माने गोबां सोलायबोबाय आरोना? गोदोनि सम गोदोनि समावहाय ओरैनो माने सिमफोलैनो दख'नाखौ दानाय जायोमोन। ओ जायोमोन जेनेबा बांसिनै मा खुन्दुंखौ बाहायो होननानै बुङोब्ला खुन्दुं गुबै ओमफ्राय खलसुथा ओ मा होनो? बेबायदिनो आरो ओ फलेस्टार बेफोरखौ माने बाहायोमोन आरो
आरो मा माथाखौबो बांसिन बाहायोमोन ना नोंथां?
औ औ माथाया जाहैबाय नैबे खुन्दुं गुबैजोंनो दायो जोङो माथ
नंगौ नोंथां।
औ औ माथाया जाहैबाय आगर गैयै आरोना ओरैनो सिम्पोल दं। ओ बेयाव माने सिनल' बोनानै गोबां रोखोमनि लगाय लथाय गाबनि खुन्दुंखौ सोंनानै दायो आरो माथाखौ बिदिनो आगरफोरबो दायो आरो बे माथायावनो मा खालामो आगरफोरबो लायो जोङो बायदि रोखोमनि आगर लानानै माने दख'ना दानाय जायोमोन आरो दा जो गोदोनिखौ बुंबा होमबानो जों गोदोनिजों दानायजोंों नायोब्ला जों नुनो मोनगोन आथिखाल माने गो गोबां सोलायनाय फैबाय आरोोना गोदोथ' मा जेरैबायदि खुन्दुं गुबैै दायोमोन नाथाय आथिखाल मा रोखोमनि दानज खुन्दुंखौ बा दख'नाखौ जेरै पार् नि दख'ना नङा हबा गोबांनि हारनि दख'नाखौनो गोबां लुं होनोनानै गावबा गाव गावबाागाव ब्रेन्डनि मुं होनानै मा मा खालामोसै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा आरो आगरफोराबो माने गोबां रोखोमनि जे जे हागौ माने दसेनो माने बिबारफोरनि माबा मोनसे बा जिब जुनारनि मह हर बायदि महर होन आगर एरनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय औ अब्ला दा नोंथाङा नोंथांनियावहाय जेनेबा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव माबायदि जे नोंथाङा माबायदि मिथिगौ बेनि सायावसे फोरमायथिनानै होदो
गौ नोंथां थारैनो जोङो जेब्लाना मानसि खुया लाजिनो रोंबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो मा जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बजबनानै लादोंमोन होननानै जोङो बुंनो हायो दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाबो गोदोनिफ्रायनो मा जोङो हिन्जावफोरा जे नोंथाङानो बुंलांबाय अरं दख'ना आरो लांगा दख'ना जेरै हौवाफोरनिया जेरै गामसा जोङो बेफोरखौनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो जोंनि ओनसोलाव मा बांसिनै जोंनि ओनसोलाव मा अग्रं दख'नाखौहाय जोङो बाहायनायखौ जोङो गोबां बिबांनि खम नुनो मोनो आरो बांसिनैनो मा जोंनि आइजो फ्रा बांसिनैनो मा लांगा दख'नाखौनो जोङो बाहायनानै एबा गाननायखौ जोङो नुनो मोनो बिथांमोना मा गावसोरनो बानायनानै जोङो दानाय जे दानायनि गेजेरजों बिथांमोना बे जिफोरखौहाय गाननाय जायो आरो बेवहाय गोबांथार जोङो जेरैहाय गोदोहाय जे जेरै हाबाफ्रावहाय जोंनि हाबा हुखाफ्राव बाहायजानाय जे दखनानि आगरनि मुंफोर दंमोन जेरैहाय जोङो आगर गुबै दख'ना थावसि दावराइ मोख्रेब बिदिनो फारौ मगन बेफोरबायदि आगरखौ मा जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो जोङो बाहायनाय एबा दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो फोरखौ दानानै मा बिथांमोना मा गोदोहायथ' जोङो गाननो थाखायल' दानाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा रां खामायनो एबा फालांगि खालामनो थाखायबो बैफोरबायदि जिफोरखौ दानानै जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो खायसे सुबुंफ्रा मा खालामो आर'नाइफोर दायो बेफोरावहाय मा हाजो आगर होनानै जे गोदोनि समावहाय जोङो बे आर'नाइखौ मा औ बाहायोमोन होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन दि जेब्लानाखि सासे बिर जोहोलावआ दावहायाव थां थांनोसै अब्लाना बै समावहाय नो ओ गोदोनि आइजोफ्रा हरसेयावनो दानानै ओ हरसेयावनो बे फालिखौ बे जाय दावहाथिलियाव थांगोन बेनोहाय गानहोनाय जायोमोन नाथाय दा आथिखाल मुगायाव जोङो माखासे जोंहा मोसानाय जे जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनाय बेफोरबायदियाव जोङो आर'नाइखौ जोङो बांसिनै जोङो बाहायनाय नुनो मोनो। आरो जोङो हौवा हौवाफोर हिसाबै जोङो मा बांसिनै गामसा बाहायो जेरै जोङो बैसागो बोथोराव जोङो जे गाननाय ओ जि जोम होननानै बुङोब्ला मा हौवासाफ्रा मा गानो बांसिन ओ ओ द जे गामसा गोथां आरो जोङो ओ बिदिनो गस्ला गिनजि बा गस्ला पेनेम बे गुफुर बेबायदि टाइपनि आरो गाननानै जोङो मा जोङो बेफोरबायदि रंजानाय बोथोरावबो रंजानायखौ जोङो ओ बेफोरबायदि जिफोरखौ गाननानै रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय मा जोङो गोदोनिफ्राय जोङो दासिम बाहा बोदोंब्लाबो मा जों माखासे सोलायनायखौसो जोङो नुनो मोनबाय। दानि आथिखाल मुगायाव मा जोङो हौवाफ्रा मा गामसा गानाला जे मा खालामो लं पेन्ट हाफ पेन्ट जिन्स
बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गाननायफोरखौसो जोङो नुनो मोनसै आरो
ओ हिनजावसाफोरनि बेलायावबो नायोब्लाबो जोङो नुनो मोनो ओ बिथांमोनाबो ओ गोबां रोखोमनि जोङो सोलायनाय जेरैहाय बिथांमोनाबो लं पेन्ट जिन्स गाननाय माखासे ओ सारिफोर गाननाय कुरथाफोर गाननाय जोङो बेफोरबायदि ड्रेसफोर जेरै ओ सर्ट हाफ फुल सार्ट बेफोरबायदि गाननाय जोङो नुनो मोनो। बिनिखायनो जोङो बुंनांगोनदि जोङो गोदोहाय जेसेबांनाखि जोङो ओ बांसिनै अग्रं आरो लांगा दख'ना आरो गामसाखौल' जोङो बां सिनै बाहायनाय जायोमोन हाबा हुखाफ्रावबो नाथाय आथिखाल मुगायाव मा हाबा हुखाबाबो जोङो माखासे वेस्टार्न टाइप जोङो ड्रेसफोरखौ जोङो गाननानै ओ जुलि जानाय समावहाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो माखासे जोङो हाबा हुखाफ्रावहाय बेफोरबायदिखौ गाननानै हाबा होनायफोरखौ समाव मा
गुबै दावराय मोख्रेब बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो खुंनाय जायोमोन। बाहायोब्लाबो
नुनो मोनो बेफोरबायदि दख'ना थावसि आगर गुबै। फारौ मेगन बेफोरबायदि दख'ना गाननायफोरखौ दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नंगौ अ
नोंथांजों बे गुसुं समावहाय बे बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथांजों उननि समफ्राव बेफोरबाय दि रायज्लायनो सुजुग सुबिदा मोनगोन होननानै आरो आसा थाबावबाय नोंथां। अब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
औ औ दे गोजोनथों होमबा
गोजोन्थों